हेलौ नोंथां।
औ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आखौ बिराद फिसा खोनादों नोंथाङा एरबट लादों नामा?
अ आं खोनागोन दे नोंथां रायज्लायनो हागोन दे औ खोनादों नोंथां। लायाखै नोंथां लायाखै नंगौना। अ आं लायाखै नोंथां दे औ हेलौ नोंथां।
आं नोंथांनि आवाजखौ बिराद फिसा खोनादों।
फिसाखान्दों ना नोंथां दे नोंथां जागायनो हासिगोन नामा।
औ आं बिराद फिसा खोनाफैदों नोंथां।
अ थिगैनो दंथ' नोंथां। औ खोनादों खोनादों नोंथां। आं नोंनिखौ खोनागासिनो दं नोंथां।
जों होनबा दायो माने जोंनि ओ बैसागु आरो मागो जों बिनि सायाव सावरायसै नङा होमा नोंथां?
जागोन जागोन नोंथां जागोन।
औ बिदिब्ला आंनो जागायसै नोंथां।
औ नोंथां नोंनो जागायग्रोदो दे नोंथां एसे। जागोन जागोन नोंथां जागोन जागोन। जागोन औ हेलौ नोंथां जागोन जागोन दे जागोन।
हेल'?
औ हेल'।
औ। दा बैसागो होनोब्ला माने जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि आसामाव थानाय थागिबिफोरनि थाखायनो मोनसे थागिबिनि थागिबिफोर नि थाखाय मोनसे गेदेर रंजामा फोरबो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
नि बे फोरबोआ फैयोब्ला जोंनि बयनिबो गोसोआ रंजाखांनायखौ जों मोनो। जेब्ला बैसाग दानाव ओ बिलाइ गोरलै खिलियो मिथिंगाया सोमखोर महर लाजेनो। अब्लानो मानि मा जों जोंनि गोसोखौ मा बैसागो बैसागो मोनखायो आरोखि नोंथां। औ बै सागो होननानै बुङोब्ला माने ओ मा होनो बेखौ ओ बैसाग दानाव मानि से अक्ट'खालि से खालार खालि बे बैसागो फोरबोआ जागायजेनो आरोखि नोंथां बा जों बे बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय बैसागो फोरबोखौ फालिजेननायखौ जों नुनो मोनो, आरो बेबादिनो माने बै सागोखौ जों मोननै बाहागोआव जो राननायखौ नुनो मोनदों। मोनसेया जाहैबाय मा मोसौ बैसागो आरो मोन सेया मा मानसि बैसागो आरोखि। दा मोसौ बैसाग बैसागोआव माबोरै फालियो होनबा ओ गोदोनि समाव मा हांगार आरो हाथ'फ्ला लानानै थाव गोथां एसे फुननानै मोसौफोरनाव फुननानै होनाय जायोमोन आरोखि नोंथां आरो बेखौ मा खालामोमोन मोसौखौ लाव फान्थाव गानहोनानै खाथिनि दैमा दैसा फुख्रिफ्राव माने थुखैनो लांनायखौ जों नुदोंमोन आरोखि नोंथां आरो लोगोसे आरो मोनसे मेथाइखौ खनोमोन जाय मेथाइखौ बयबो रोंखायो बा फरायनोबो मोनदों लेखाफ्राव ओ बेनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बे मेथाइखौ जों खननानै माने दुब्लि माने मोसौखौ थुखैनो लांनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां आरो जेब्ला मोसौ खौ थुखैखाङो अब्ला लानानै गावबागाव गलियाव खाफैनाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो अखानायै अखानायैनिफ्राय जाहैबाय मानसि बैसागु औ मान सि बैसागुनि सिगां माने आरो मोनसे जोंहा हुदा दंबावोमोन गोखै गोखा गोखै जानाय। बेखौ खिन्थु खायसे खायसे जायगाफ्राव जों सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय नुनो मोनो बा आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों बैसाग दान नि से खालार खालिनो फालिनायखौ जों नुनो मोनो। बे बैसाग दा माने गोखा गोखै जानायखौ गोदोनि मानसिफ्रा ओरै होननानै फोरमायोमोन जाहाथे मा सानाय सुनाय लोमजानायफ्रा खारथों होननानै माने मा एक्स' एकथा मैगं मैलाफोरखौ खानानै माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरनानै लायनानै बेफोरखौ सं हैनानै ओ मा खाथि खालानि बा न' खाथिनि ओम गावनि आंगोफोरजों जों राननानै जालायनायखौ जों नुदोंमोन बा खोनानो मोन्दों नोंथां। जेरै गोखा गोखैनि बेलायाव जों गोबां मैगंफोरखौ हमनो हायो जेरै खिफि बेन्दों थाबाय जोंहा खायसे खायसे थालिर फस्ला लायो आरो दाउ फेन्दा लायो। खेरादाफिनि लायो थाराय लायो आरो बायदि बायदि रोखोमनि मानि ओ मैगं मैलाफोरखौ खांनानै बेदरजों संनानै रानलायनानै जानायखौ जों नुनो मोन नोंथां औ मोसौ बैसागोनि उनाव जों दाना नुनो मोनो जाहैबाय मानसि बैसागो औ जेरावहाय माने जों गावनि बर'फोरनि मा आंगो दामजु दामजु जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा हारम'नियाम बायदि बायदि ओ आगजुफोरखौ लानानै औ हौवाफ्रा गाथा गाननानै खर'आव आर'नाइ खानानै जोंनि आइजोफोरा मा आ बिदिनो दख'ना गाननानै ब्लाउस गोजा गाननानै जोमग्रा गोजा लानानै माने गामि गामि न'खर न'खर मोसानायखौ जों नुदोंमोन आरोखि नोंथां। गोदोनि दिनावथ' खोनानो मोनदोंमोन माने मास मोनसे गाहाम दान मोनसे गाहाम मोसानाय सप्ता खननै सप्ता खनसे मोसानाय बेफोरखौ जों खोनानो मोनदोंमोन। नाथाय दानि जुगाव जों मा साननै सानथाम जों बेफोरखौल' मा फालिनाय नुनो मोनसै आरोखि नोंथां। औ आ नाथाय औ दा खायसे खाय थिग गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मा खालामो ओ बेफोरनि अनगाबो बैसागु मोसानायनि न'खर न'खर गिदिंनायनि अनगा मा खालामो बायदिसिना प्रग्राम बायदिसिना हाबाफारि लानानै बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनसै नोंथां। जेरैहाय मा खालामो ओ उन्दैफोरनि थाखाय बिदिनो मेथाइ खननाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय आइजोफोरनि थाखाय बिदिनो सियार सिख'लायनाय बादायलायनाय सेंग्राफोरनि थाखाय बिदिनो दाउला सौलायनाय बादायलायनाय थालिर फिफां गाखोनाय बा दायलायनाय बायदि बायदि हाबाफारि लानानै ओ बे प्रग्रामखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनसै नोंथां। लोगोसे आरो मा खालामबावो मा उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान होनाय सनमान होनाय बेफोरबायदिनो माने हाबाफारि लानानै दानि बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनसै नोंथां। औ आरो बेबादिनो माने बैसागुखौ बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे आरो मागोखौ एसे बुंलांनोसै आं नोंथां मागोआबो जोंनि आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय नाय मोनसे गेदेर फोरबो नोंथां जाय मानि जानुवारि दाननि नैथि सप्तानिफ्राय जागायजेनो औ। मागोनि सिगां जों मोनसे हाबा फारिखौ मावग्रोना लायो मागोनि समाव बेलागुर सावनाय बेलागुर सावनायखौथ' जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना नाथाय गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव जों नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। बेलागुर होननानै बुङोब्ला जों मानि ओ मा दुब्लि बारिफ्राव नारा फोर माइ जिगाबफोर लायनानै माइहुंबादि खुंनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां। आरो बेाहाय जों बायदिसिना मा गोमग्राफोर जेरैहाय मा सावबा गोमग्रा जेरै मा खालामो जों औ औवा गोथांफोरखौ सोनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां। आरो बिदिनो मा फुंनि समावनो आरोखि दावउला गेसेरैनि सिगांनो बेखौ सावनानै होनाय जायो आरोखि नोंथां आरो बेवहायनो मा गल गोजां बोथोर नालाय गल गामिनि मानसिफ्रा थानानै अर सायसै आरोखि नोंथां बाहायनो बेखौनो ओमफ्राय मा सिथाव लारु फिथा बिदिनो बायदिसिना जानानै बे मागो फोरबोखौ फालिनायखौ जों न नुनो मोन आरोख नोंथां दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोल सोलाव बैसागो फोरबोखौ एबा मागोखौ मा रोखोमै फालिनानै मा रोखोमै बारहोहरो नोंथाङा बे एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां फोरमायनो हागोन। थारैनो नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि जायगाफोरावबो बेबायदिनो रंजा बाजा बैसागु बोथोरखौ बिदिनो फालिहरो जेरै नोंथां होननाय बायदिनो संक्रान्ति खालि जों गोखा गोखै जायो नङा होमबा! मा होनो एकथ्रिस थारिख एकथ्रिस थारिखाव जों संक्रान्ति फालियो आरो जेब्ला बैसागनि से थारिख फैयो अब्ला जोङो जेरै नों होननाय बायदि नोंथां होननाय बायदि जों मोसौफोरखौ थुखैहैयो आरो आरो लोगोसे उन्दै उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ सनमान होयो आरो गेदेरफोरा उन्दै फोरखौ' सनमान होलायनानै बिदिनो से थारिखाव जोङो बारहोहरो आरो। बैसागोखौ लोगोसे जेब्ला नै थारिख फैगोन अब्ला बिदिनो गामि गामि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायाइ गाव गाव गावबा गाव हानजा लालायनानै बिदिनो न'खर न'खर रंजायो बा जायो मेथाइ रोजाबो बेबायदि आरो जेरै नोंथां होननाय बायदि बिदिनो आइ-आइजोफोरा बा हिनजावसा फोरा दख'ना गाननानै आरो हौवासाफोरा बिदिनो गामसा आर'नाइ लानानै न'खर न'खर थांनानै बैसागु मेथाइ रोजाब हैयो आरो नोंथाङा जेरै बैसागु मेथाइफोरा थानो हागौ जेरै बिबाजै जंखायनाय बा बेवाइ जंखायनाय बा बिबोनां जं खायनाय बेफोरबायाददि बा मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय मेथाइफोर बेफोर मेथाइफोरा थायो आरो नोंथां बेफोर ओ रंजानाय समावहाय आरो लोगोसे बेनो नोंथां जेब्ला बे रंजानायफोराव गामि जेब्ला न'खर न'खर न'खर थाङो अब्ला सुबुंफोरा न'नि मानसि मानसिफोरा ओ मा होनो बेखौ ओम दानहरनाय हिसाबै बा रंजानायनि मोनसेओ दान बान्था बान्था हिसाबै ओरैनो सोरबा माइरं बा सोरबा थाइसे थाइनै रां हरनानै हरनाय जायो आरो नोंथां। जेब्ला न'खर न'खर मोसाहैयो आरो बे न'खर न'खर मोसाहैनाय जेब्ला थाइसे थाइनै रां मोननाय बा माइरं हरनाय बा सोर बा माबा मोनसे दाावदै हरनाय नोंथां। बेफोरखौहाय मा खालामनाय जायो लास्टाव जेब्ला नोंथां लास्टाव बेखौनो खाना जानाय जायो। जायखौ होनो ओ पिकनिक जानाय होनना बुङो नाथाय बर'आव बेखौ खाना जानाय होनो। होनना बुङो बेबायदि खाना जानाय जायो आरो लास्ताव नोंथां आरो थि बेबायदि बिदिनो नोंथां ओ मागोआबो बिदिनो नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो जोंनिजों सेम। आरो लारु फिथा सावनाय जानाय जायो नोंथां। आरो लोगोसे बिदिनो बेलागुर सावनायाबो जोंनिथिंबो जायो जानायालाय नोंथां।
नंगौ थारैनो।
खम नुनो मोनसै आरो नोंथां दानि जुगाव। गोदोनि दिना आलदामोन नोंथां। दा माथो बुंबावनो नोंथां जोंहाथ' थाइमाबबो जानोसै नै
नंगौ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां नोंसिनि ओनसोलनि फारसे मोजां मिथिनो मोनबाय।
औ।
औ नोंथां अब्ला दोनथ'लायसै ना नोंथां।
नोंथां ओ नोंथां जोंना टाइमाबो जोबबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
आंबो औ नोंथां नंगौ आंबो गोजोन मोनबाय। दे बिदिब्ला नोंथां।